औ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
ओ नोंथाङा खोनागोना खोनायाखै
औ खादों दे।
उम
आं आंनिखौ खोनादो ना
ओ औ माने बिराद नेटर्वकनि प्रब्लेम जानायखाय मोजां खोनाया खोनाया जादों उम सा अ आं सानदों आरो माने ओ दिनै हेलौ
आंनिखौ खना दोना खोनायाखै
औ खोनादों आङो आं माने मोन खोनादों खोनादों खोनादों
औ दे
हेलौ ओ खोनाबायना? ओहोमबा डाइरेक्ट टपिकनि सायाव जों ओ रायलायनोसै माने ओ बे ट्रेडिसनेल ओ फुड माने बर'फोरनि ओ दोरोङारि जानाय होनना बुंगोन नामा? होनना बुंगोन ना इखौ ओ थ' जानाय लोंनायनि नि सायाव माने गोबां रोखोमनि ओ ट्रेडिसनेल फुदथ गोबां रोखोमनि थायो नालाय बरफोरनिया उम बिनि गेजेराव आङो माने ओ नाफामखौ नाफामाबोथ' मोनसे बर'फोरनि ओ माबा नालाय ट्रेडिसनेल औ औ बिनिखायनो आङो माने बिनि सोमोन्दै जों ओ आङो सावरायलायनो सानदों आरो स नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागो गोन नामा नाफामखौ माबोरै माबोरै बानायनाय जायो।
औ ओ नोंथाङा आंनिखौथ' मोजाङै खोनाखादोंना
औ मोजाङैनो खोनादों
औ अब्ला आङो नाफाम बनायनायनि ओ खान्थिफोरखौ एसे फोरमायनानै होनि
औ जागोन दे।
बरफोरा नाफामखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ दोरोङारि जाग्रा महरै जाबोगासिनो दङ ओ बियो बर'फोरनि मोनसे जोबोद गोथाव एबा थावनाय ओंख्रि होननानै बर'फोरा ओ बे ओंख्रिखौ जोबोद बाहायो आरो ओ बे खौ गाहाय गाहाय ओ जाग्रा महर रै ओ आरो सोरबा आलासिफोर फैयोब्ला बिसोरखौ बरायनायफोराव आरो बेबायदिनो ओ गोथाव ओंख्रि जानो लुुबैयोब्ला बिसोरो नाफामखौ जायो ओमफायो ओ बिसोरनि ओ बे नाफामखौ बनायनि माखासे खान्थिफोर दं ओ बे बेखौ बनायनो थाखाय गिबियावनो ओ ना गोरानखौ ओ माने ना गोरान बनायनो थाखाय ओ ना बुथुमनाय जायो आरो गिबियावनो ओमफायो, बे नाखौ मोजाङै सायना नानै ओमफ्राय बेनिफ्राय सुनानै बेखौ ओ सान्दुंआव फोराननाय जायो सान्दुआव फोराननायनि अनगायैबो बेखौ ओ अरदाबफोराव सानद्रिजों सानद्रियाव होनानै ओ अरनि बिदुं खौ फोनांनानै माने ओं अर नि बिदुं खौ होनानै बेखौ फोराननाय जायो ओमफाय बेनिफ्राय गोरान गोरान खालामना लानानै बे नाखौ जेब्ला नाया गोरान जागोन अब्ला बेखौ ओ हासु हुङाव देनाय जायो ओ बेखौ हासुंङाव देनाय समाव ओ बायदि रोखोमनि माने ओ गुबुन गुबुन ओ बेबायदिनो मैगंफोर होफानानै देनाय जायो आरो बेखौ गोथाव जानायनि थाखाय ओमफाय बेबायदिनो सोरबासो सोरबा बेयाव सामब्राम होयो बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा हाइजें होफा देरनानै बेखौ देनाय जायो ओमफायो बेबायदिनो माने गुबुन गुबुन जायगायाव सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन आदबजों बे नाफामखौ बनायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनि जायगा जों नाफामखौ बनायनायाव माने बेयाव आरो थास बिसंखौबो होफानाय जायो थास बिसंखौ होफायो ब्ला माने नाफामा जोबोद गो थाव टेस्ट जायो होननानै बुंनाय जायो आरो ओमफ्रायो बेबायदिनो बेखौ ज उवालाव सोनानै मा माने होनानै देनाय जायो देनानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो ओमफ्रायो, बेबायदिनो होनै ओ हासुङाव सोना दोननाय जायो हासुं महरै ओ औवाखौ दानानै, ओ औवायाथ जेनेबा गल नालाय ओ बेखौ दानसनानै ओ एसे गुसुं महरै खालामनानै माने बेयाव ओ थुमसो थुमसो सोनानै बे नाफामखौ माने बे नांग फोरान देनायखौ आरो बिनिफ्राय गुलाइफोरजों बे बे हासुखौ माथेनानै दोनाय जायो बे हासुनि खर'खौ ओनफाय बेबायदिनो, दोननाय जायो आरो आरो बेखौ ओ मोजाङै माने नाफाम जाहो खानाय एबा सेवहोनानै बेखौ ओ नाफाम महरै बाहायनाय जायो ओमफायो,
उम।
ओ बियो
आ
ओ मास मोनसेसोनि उनावबो जाजायो ओमफ्रायो सोरबा सोरबा माने बेखौ गोबाव गोबाव दोननानैबो जानायनि हुदा दङ आरो
ओ हेल्लव। नोंथांनि आवाजखौ मोजां खोनाफैयासै। औ औ।
उम हेलव?
ओं खोनाबाय दे।
लौ हेलौ
औ खोनादों खोनायाखै नामा आंनिखौ? हा खोनादों आङो खोनायाखै नोङो?
खोनादों?
उम ओं ओं खोनाबाय।
ओमफायो ओ बेबायदि थिनानै दोननानै जानाय हुदाफोर दङ आरो बरफोरनाव ओमफायो बेबायदिनो माने नाफाम मोननाय जायो आरो ना गोराननिफ्राय ओमफाय नाग ना नाफाम बनायनाय बे खान्थिफोरखौ बेबायदियैनो बनायनाय जायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आदबै बनायनाय जायो आरो ओमफाय ओ दायो नोंथाङा ओ नाफाम खौ मा मा महरै जानाय जायो एसे खि ओ फो- फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ आ बे नाफामखौ जानाया उम जेनेबा गुबुन गुबुन जायगायावथ' बेलेग बेलेग मैगंजों ओमफाइ ओंख्रिजों लगायनानै जाफानो हागौ। आ दा जोंनियावहाय मा बायदि जायो आं बेखौ खोन्थानि उह जोंनियाव ओरैनो हमनाै नाफाम बाथोन बहुद माने मुंदांखा होननाय बायदि जायो बियो माने नाफाम बाथोन माने बहुद बो ओरैबायदि माने उह बे ओंख्रिजों बा बा बेे बाथोनजों बर'फोरनि ओ बर' सुबुंफोरा बहुत गोजोनो माने बेखौ जानो बहुत मोजां मोनो आरो आन नोंथाङा जेरै बुंखानाय बायदि दहाय आलासिफोरखौ बरायनायाव जेनेबा हमनालादो आलासिफोर जानो उह आलासि जानो फैनाय मानसिफोरखौ माने बिसिनो बेफोरबायदि उह कालसोरेल फुड एफोरबायदिखौ होनो माने मोजां मोनो आरो। बिसोरबो गोजोनो आरो बिदि होननान नोंथाङा बुंखादों ना दहायनो स' बे बेलायाव आङो एखौ बुंगोन आरो नाफामखौ जेनोबा नाफाम बाथोन आव जानाय जायो। आरो ओ नाफामखौ बिदैबो जानाय जायो जेरै हाय आ नाफामखौ एवग्रोना लानान नै इनो उह दै होनानै उम जेरै जोङो आइ ओंख्रि लाव लाव जायोना बेबायदि टाइप बेबायदि जोङो नाब फामखौ नाफाम बिदै होनना बुंगोन बेखौ बेबायदिबो जानाय जायो। आरो बेखौ ओ मेवाइजोंबो जानाय जायो। मेवाइ जोंबो जायो माने ओम बयबो जाजोबा जानो हागौ खिन्थु उह जायो सोरबा सोर बा जाय मोजां मोनो जानो बिदि बेबायदिनो गोबां सुबुं फोरा माने ओ जे जेरै जे जजों गोथाव मोनो बेजों माने नाफामखौ लगायनानै जानो मोजां मोनो आरो।
औ आरो थास' बिथ'रायाव होनानै जानाय बे खौबो माने
औ औ थास औ। थास बिथरियावबो होनानै जायो। ओरैनोथ ना गोरानफोर खौथ होखायोआनो थास' बिथराइ जा थास'आथिं ओंख्रि जा ओ बेवहाय नाफामखौ होनो मोनदेरबा माने साबसिन मोनो आरो मोजांसिन मोनो माने। बिदिनो दायो ओम ओ नोंथाङा मा सानो जेनेबा बेजों आंनि बे खोथाजों एग्रि नंगौना नङा माने नाफामखौहाय दायो इमान बानायनाय नुनोनो मोनला माने एसे खम जाबाय नामा आं बेबायदि सानदों आरो माने जे न' न' आवहाय बानायोमोन ना सिगां नि बर'आइजोफोरा बा बर बिमाफोरा बेफोरबायदि ओ बिराद माने मैगं थाइगंफोरखौ बा जानाय आदारफोरखौ ननि बहुत माबा मैगं मैगं थाइगंबाबो जेनेबा मुलि होयै बाहायै बेफोरबायदिखौ माने कालेक्ट खालामनानै दंफां दंलानि बिलाइफोरखौ माने जाय जाजाग्रा म जाजाग्रा मैगं बेफोरखौ ओम बुथुमनानै संङोमोन नालाय अर्गेनिक हिसाबै माने बेयाव देहाफ्राबो मोजाङै थायोमोन आरो फाय दानि जानो हा गौ जेनेबा गोदोनि ओ बिमाफोरा बा गोदोनि आइजोफोरा ओ समजों लोगोसे माने बिसोरबो ओ बैसो जालांनायजों लोगोसे बिसोरबो दा बेफोरखौ खालामनो हाया नालाय दा आंनिबा आं सानो आरो फिसाफोरा बा फिसा फिसाफोर माने फिसाजोखौनो होननांगोन फिसाजो बा बिहामजोफोरा दानियाथ एसे मदारन जुगनि नालाय बेफोरखौ आंनिबा ओ इसिबां बानायनायखौ नुनो मोनला आरो दायो। जानोलाय तेस्ट आ दो जानाय टेस्टआलाय मोजाङानो। गोथाव खिन्थु बानायनायावसो एसे खम जानाय बायदि आं नुनो मोन दों आरो
औ नंगौ। ओ बेखौ नायनो थाङोब्ला मान ने ओ ओरैबायदि नुनो हायो जे आथिखालनि माने लाइमोनफोर एबा बेबायदिनो माने आथिखालनि जौगानाय जुग मुगानि माने सुबुंफोरा माने ओ गोदोनि इसिबां माने खान थियारि माखासे ओ ओंख्रिफोरखौ बाहायनायखौ जा ओ माने बाहायनायफोरखौ बांद्राय नुनो थांला माने। ओ बिसोरो गाहाय माने आथिखालाव जेरैबाय दि ओ समनि आंखाल आरो ओ गासै सैबो सुबुंफोरानो माने ओ गाव गावनि खामानिजों मुखुब जानानै थायो बेफोरनि जाउनाव माने ओ जाय मोन गंफोरखौ माने गोलाव प्रसेसै मावनाय जायो एबा गोलाव खान्थिजों मावनाय जायो बेफोर ओ खामानिफोरखौ माने बिसोरो मावनो थाखाय आथिखालाव एसे बां सम मोननाय जाला आमफाय बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला बिसोरो माने दसे समावनो जानाय मैगंफोर बेफोरबायदिखौ माने संनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो ओमफायो बेजों लोगोसे मोननो हायो ओ आथिखालनि जे गोदान मुगा बिसोरनि सुबुंफोरा माने ओ गुबुन गुबुन थावनायफोरखौ लानो मोजां मोनसै ओ गोदोनि मोनफा मोन ओ मोनफा मोननै ओंख्रिफोरनि ओ अनगायै बिसोरो माने आथिखालाव गोदान गोदान ओंखारनाय मैगंफोर बा गोदान गोदान जा जाग्रा जामुंफोर बेफोरखौ जानानै माने बिसोरो बांसिन गोजोननायखौ मोननो हासै आरो जायफोरखौ बिसोरो बाजार गलानिफ्राय बुथुमनानै लानानै नफोराव संना जाफैयो।
औ खोना,
बेफोरबायदिनि जाउनावनो माने आथिखालाव बे नाफामखौ बनायनायखौ इसिबां माने नुनो थांला बेफोरबायदिखौ बुंनो हायो आरो
औ ओ बिदिब्ला ओ बेखिनियावनो दोनथ' थि नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे गोजोनथोंसै सेयार खालामनायनि थाखाय ओम दे